हेलौ।
हेलौ। औ खोनादों।
औ मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों?
जों दायो बर'नि बर'नि जौ जौगानायनि आदबनि सायाव राय्लायनाय जागोन। बा रायलायगोन।
नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा बर'नि जौखौ माबायदि बानायनाय जायो?
जौ बानायनाय आदब खौथ' खोन्था लांनिसै
उम
जौगानायनि थाखायनोथ' जोंनो मा होनो गिबियावनो माइरं आरो माइरंनिफ्रायबो गोनांसिन एमाव-एमाव। फरावबो गोनांथि जागोन।
औ।
एमाव-एमावखौ एमाव बानायनायनि नेम खौनो एसे बुंहोनोसे बा जगारखौ
उम एमावखौ जगार खालामना लाग
औ-औ नोंथां। बा एमावखौथ' एमाव बानायनाय समाव माइरंनिबो गोनांथि जायो जेनेबा बाग सा माइरं ना मा होनो
बाग्सा माइरंखौबो सावो ओरैनो माइरंखौबो सा-सौनानै बानायनाय खौ नुनो मोनो आरो
बागसा मायरंनि बानायबा इस मोजांसिन जायो नामा
उहम गिबियावहाय माइरंखौ मा खालामनानै लायो
गिबियाव माइरंखौ इदिनो सोमनानै-सोमनानै लागो ए
उम सोमनानै लाखांनायनि उनावहाय बेखौ सोमनायखौ दस मिनिट ओ बिनि बारा आधा घन्टासो सोमनो नांगौ सोमखांनायनि उनाव मेगङा गुरै जाबा फाय माइरंआ गुरै जाबाथाय खौ उवालाव देयो आरो। आ दा-दानि जुगाव थ' माने फाय उवाल गाहेनखौ मोननो थांला अब्ला बांसिन मानसिफ्रा दायो मायावहाय बबे जायगायावहाय बबे मोनसे बुसथुजों माने गुन्दै खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा उहम
फोर बाहायो नामा
उम दिंखिबो बाहायनाय नुयो दाथ' दिंखिफोराबो गोमालांनो हम बाय दायथ' ग्रिन्दार गिदिर-गिदिर ग्रिन्दार दङ नालाय।
ओमफाय एमाव बानायनायाव जे माखासे लाइफांफोरनि बिलाइ माबा माबि होफादेरनाय जायो जे बेफोर लाइफांफोरनि नामखौ मिथियो नामा
औ मिन्थि यो बे लाइफांफोरखौ जोंनिया बांसिन माबा मोखोना बिलाइखौ होथारनांगौ। ओम-मा एमाव बुस्थ थाथ मोखोना नङाबा जाथारा मोखोनायानो मेन मोख मोखोना गोखा ओनिफ्राय बे मोखोना बिलाइखौहाय नां थारगोन आरो मोखोना बिलाइनि अनगाबो आरो। बेबायदिनो होब फादेरनो हायो जेरै दं फां राखेबनि बिलाइ। बेनिफ्राय मा होनो। दंफां राखेब बिलाइ होनो जोंनिया बेखौ दंफां राखेबनि बिलाइ होनो इदिनो ओ-नारें बिलाइ माबा माबिबो होब फादेरो नामा स एफा एनै खिनथु आं मेनलि मिनथि इयो आरो माबाजों ओ-मोखोना बिलाइ होयो।
खासि खासि हाग्रा बिजौबो होयोनो माथो?
अ होनो हागौ।
ओमफ्राय बेफोरखौ जेनेबा माइरंखौ घन्टा मोनथामसो सोमनानै दोनग्रोनांगौनो आरो ओमफ्राय दोनग्रोनाय जायो ओमफ्राय फ दै बे सोमना दोनबाथ' दै जागोन नालाय दैखौ फसंना लानो गोनां जायो।
ओम बेनि उनावहाय?
बेनि उनाव बे खांनानै लानाय बिफां बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ।
देब
उवाल एबा दिंखियाव जमा देफानो देफानो बा गुन्द्रा गुन्दै खालामना लानो गोनां जा
जेब्ला देखांनायनि उनावहाय देखांनायनि उनावहाय बेखौहाय दैजों एसे खालामनाय जायो आरो दै जों मोजाङै नानाय जायो ओमफ्राय-' ओ जाहाथे बियो नानानै गुल मोनसे राउन। सेब होनो हायो आरो बेबायदि आरो दै सारसो सारसो लानाय जायो मोज मोजाङैनो नानांगौ बिखौबो मोजां नानाय जायाबाथाय खासाख सर' जायो खोमा ओमफ्राय मोजाङै नाखांनायनि उनावआ बेखौ गुल गुल गुल मार्बलफोर बायदिहाय गुल गुल बानायसै सिगोन आरो
एसे ना दाब्ले दाब्ले बानायो दा?
जेब्ला माबाखौहाय बे ओ एमावनि महरखौ होखांबाय अब्ला लास्टावहाय मानसे एमाव मोखां होनो नांगौ एमाव मोख खां एमाव मोख मोखांखो सारनानै होयो आरो बेयाव जेब्ला गुल गुल नाखांनानै फोरानो थाखाय सम जाबाय ओमफाय बे सम समावहाय एमाव मोखांखौहाय जेनबा एमाव मोखाङा जाहैबाय एमाव बोराय आरो। एमाव बोराइखौहाय मोजां एमाव बोराइखौहाय ओ गुन्दै खालामना सिफ्रुना लाखानानै लास्टावहाय बे नाखानाय नाखानाय एमाव गथा मा होनो लादु बानायनाया? बेवहाय सारनानै मोजाङै एसे मिक क्स खालामनांगौ आरो सारनांगौ सा सा सा मफ्राय एसे एसे माबा खालामनानै गुल गुल गुल खालामनानै माने बेखौहाय जेराव माने नांस सारनाय बायदि खालामनानै होयो आरो।
ओमफ्राय बे एमाव गोदानखौ एमाव गोरलै माने होनाय जायो ओरोना?
औ एमाव गोरलै होना एमाव बोराइखौहाय एमाव मोखां
एमाव बोराय
ओमफाय बिदिनो जुमाय बानायनायथ' बाक्सा माइरं मोनबा मोजांसिन जायो होनना बुङो माथो।
औ।
जुमाय संनो जेनेबा माइरंफ्रा गेफेफोर जाबाय जायोब्ला जौआ जाया
नोंथाङा जुमाय संनायनि सोमोन्दै खोन्थादो।
जुमाय ओमफ्राय जेनेबा जुमाय संनायाव स्राव स्राव जेनेबा मा स्राव स्राव जायोबा मोजां जायो होननानै बुङो माथो।
अ बांद्राय स्राव स्रावबो जानो नाङा बांद्राय गेफे जानो नाङा बिदि जानांगौ आरो एमावआ ओ एमावलायनो माबाया ओंखा माइरंआ जुमाय संनो थाखाय जि माइरंखौ संनाय
ओं आरो ओंखामखौ संनानै जों बे ओंखामा बारा गुसु माइ ओंखाम संनाया जेनेबा बाराद्राय गुसु जायै समावनो एसे दुंब्रुद समावनो एमावखौ फुननांग
अ गुसुबो ज जाथारनो होथारनो नाङा। गुसुबो जानो नाङा आरो बांद्राय गुदुंबो नङा आरो दुङा सु
ओमफाय बेयाव एमावखौ जेनेबा फोननानै दोबा मा होन आलादा जेखि जाया जायगायाव सोनानै दोननाय जायो।
जोङो बा ओरैनोथ' बां जों नुनाय बायदिबाथाय ओ सोआ जोंनिया प्लाष्टिक मोनसे थायो जुमाइखौ दोननो थाखाय। ओमफ्राय बिदिनो बायदि जेंगाय बा माब माबाफोरावहाय आरामनो ओहोम आरामनो दोनो आरो। सोरबा सोरबा थालिरलाइ स सायावबो दोनो सिगांथ' बांसिन थालेरलाइ सायावसो दोननायखौ नुनो मोनो प्लास्टिक गैयाबा।
बिनि उनाव सानथाम सानब्रैसोनि उनावनो जौनि महर जौनि महर मोननानै लोंजानाय जायो दा?
औ जुमायावहाय बे संनाय जुमायावहाय एमावखौ बेसे बुरजा होयोबा मोजां ओहोम बिरा होनो नांगौना एसे खम होनो नांगौ?
एमावखौथ' बुंनो हानाय नंलिया दा।
बारा माने हिसाब लानानै होननांगौ आरो।
जेनेबा मा बेसे बेसे मा माइरंजों एमाव माइरंनि हिसाबजों एमावबो होनांसिगोन बेबायदि नामा?
अ।
उम। सोरबा सोरबा बिदिनो थालिर बनानैबो दोनो आरो बिदिनो एमाव फोननानै।
अ। बर'फोरा जुमायखौ बिराद बाहायनाय नु योना?
औ।
बाहायोना?
बाहायो बर'फ्राथ' बर'नि मा होनगोन बेखौ।
बाहायो। बिराद ब
बिराद बाहायो। मनो आ हाबा ज जौआनो गाहाय होननानै बुंनांगोन।
जौ नङाब्लानो जाया गासैबो फोरबो गाैबो हलामा खान्थिफोरावनो गासैबो नांगौ जाया
जुमाइखौहाय जुमाया जेब्ला महर मोनखाङो अब्ला मा होनो सेरेब सावनाय मोनसे प्रसेसआबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ सेरेब जुमाय जेखौहाय माइरं संनानै सान फोरनि उनावहाय बेखौहाय बेनिफ्राय ओंखारो। बे खौथ' जुमाय गिसि होननानैसो बुङो दा जुमाय गिसि जुमाय गिसिखौ आरो जुमाय गिसिखौ आरो बेबायदिनो जुमायखौ आरो बेखौ सानब्रैसो जाखांनायनि उनावहाय बेलेग दोबसियाव फालायनानै बेखौ औ सावनाय जायो आरो फुदुंनानै बिनि खफ'जों खफ'खौ दिहुनो आरो फुदुंनानै बिनि खफ'खौ दिहुनोब्ला बेनो सेरेब जायो आरो गोजोंआव ओंखारो आरो सेरेबुखौथ' जुमायखौथ' सोरबा सोरबा मुलि हिसाबैबो बाहायनाय नुनो मोनो नोंथां।
पुलिसाबो बायो बायनायावनो माथो
खुनुनो मोनो
खिन्थु बुङो माथो ज' प्रेसाराव मा होनो बे फार्स्ट टाइम जे जौ सावबा जे ओंखारो बेखौ लोंबालायनो प्रेसारफ्रा खमायो मायो होननानै बुंनाय खोनायो माथो।
प्रेसार गोनांफोराहाय बे जुमाय सेरेोबखौ एसे एसे
औ नांनायनि बारा नङा जेखिजाया एसे एसे
आरो जुमाय गिसिखौहाय जुमाय गिसिया खरस योना मानसिफ लोङोबाथाय ख'र' सायो होननानै ओमफ्राय जमि हिसाब बिदिनो प्रेसार गोनांफ्रा लोंनो मोना प्रेसार गोनांफ्रा लोंबा गाज्रि जायो होननानै बुंनाय जायो खोनायो आरो बेबायदिनो जुमाय गिसि बेखौ जेब्ला हासुदै आलौबा सोरनाबा देहाया गरम गरम जाबाय थादोंबा जुमाय गिसि नागिरो आरो बरफ फ्रा बेबायदि। समाव लोंनायखौ नुनो मोनो आरो।
बारा खहाबो जाया होननानै बुंसोलायो माथो।
औ। दे होमबा दोनथनोसै ना?